हेल' औ हेलौ खोनादोंना नोंथां।
ओ ओ खोनादों।
नोंथाङा दायो नोंथाङा दायो फ्रि ना?
औ फ्रियैनो दङ।
अ होमब्ला जों दिनै माखासे जोंनि सोलोंथाइनि बागै एसे सावरायनो हागोन ना?
औ जागोन दे हागोन।
औ सोलोंथाइ होनबाथ जों बयबो मिथिखायो नङा होमबा सोलोंथाइया मा सोलोंथाइ बो जोंनि जिउआव मानो नांगौ माबायदियै जोंनि जिउआव सोलोंथाइया मेन रल खालामो बा जोंखौ दैदेनलाङो नङा होमबा।
औ नंगौ नंगौ
औ होमबा नोङो सोलोंथाइखौहाय गासैनिबो जिउआव गासैनिबो ओ इयुन जोलै बा जोंनि थांखांनाय जोलैफोरनि जिउआव माबायदि रल खालामो बेनि बागै एसे बुंनो हागोन नामा।
औ बुं-बुंनो हागोन सोलोंथाइ बुङोब्लाथ सोलोंथाइया दानि दानि मुगायाव जोबोद गोनांथि होननानै आं सानो। मानोना सोलोंथाइ नङाब बो दानि मुगायाव जेबो जाया थाखा फैसा आरजिनायावबो सोलोंथाइ नांगौ जायो। माबा मोनसे फिसा बिलाख खामानि मावनोब्लाबो सोलोंथायाइ नांगौ जायो। जेरैबायदि ओ गोदो सोलोंथाइ माने बेबायदि मोजां सोलोंथाइ मोनामोन गोदोनि आ मानसिफोरा बेयाव गोबां खस्थफोर जायोमोन गोदो मानसिफ्रा ओ मेट्रिकखौनो पास खालामनो हायामोन आरो सोरबाफोर जुदि मेट्रिक पास खालामोबा बेखौनो जोबोद गोद गिदिर दानि मानिना लायोमोन। आ गोदोनि गोदोनि दिनाव। थ यि मेट्रिक पास खालामबानो बेबायदिनो माबाफोर साख्रि फिसा बिला मोनला बायोमोन। ओ नाथाय बुंनो थाङोब्ला दानि मुगायाव मेट्रिक पास खालामनायजोंल जेबो जाया बेजों संसार-संसार जानो हाया माने साख्रिखौबो मोना दानि जुगाव मेट्रिक पास खालामबाथाय। दानि जुगाव गोबां फरायनांगौ। गौ जायो जेरै सेकेडारि पलास पास खालामबाबो जेबो खामानियाव फैया माने। बेबायदि जालांबाय दानि मुगाया। ओ बेबायदिनो जुदि प्रफेसनेल लाइनाव थाङोबा हायार एसे सेकेडारि पास खालामनायनि उनाव अब्ला ओ बिथांमोनहा माने जायफ्रा खालामदों सेनैबाबो माने थाब साख्रि जाग्रोयो आरो ना। आरो आरो बेबायदिनो डिग्रि लाइन बेबायदि फरायोबाथाय फरायबाबो बेबायदिनो मोजां साख्रि मोनहैयो बेबायदिनो थाखा फैसा आरजिनो हायो आरो दानि मुगायाव थाखा फैसााजोंनो गासैबो सोलिनाय नालाय बेनि थाखायबो आरो ओ सोलोंथाइखौ नांगौ जायो सोलोंथाइयानो जोंनि बुंनो थाङोब्ला गुदिनिफ्रायनो सोलोंथाइ होनाया मोजां आरो। आं बेखौ सानो।
औ नंगौ नोंथाङा बुंनाया जोबोर माने नोंथांनिफ्राय बेबायदि फिननायखौ मोननानै जोबोर गोजोननाय मोनदों आङो मानो होनबा सोलोंथाइयानो जोंनि जिउआवहाय मेन रल खालामो नङा होमबा।
औ नंगौ नंगौ।
औ जोङो उन्दै बैसोनिफ्रायनो बा जोङो जोनोमनि उननिफ्रायनो जेब्ला जोङो राव रोंजेनो बा रावजों राव रोंजेननानै जोङो गियान लानो हमो अब्लानिफ्रायनो जोंनो सोलोंथाइखौ सोनानै होनाय जायो नङा होमबा।
औ नंगौ।
सोलोंथाइखौ गासैनि जिउआवबो गोनांथि होननानै जों बयबो मिन्थिगो खागौ बेनिखायनो जोंनि जिउआव बा जोंनि गासैबो समाज बा सुबुं माहारिनि गेजेराव जोंनो सोलोंथाइया गोनांथार सोलोंथाइयानो जोंखौहाय दिखाङो सोलोंथाइयानो जोंखौ ओ समाजावहाय थावरिनो बा इयुनावहाय गावनि जिउनि लामायावहाय दै गावखौ दैदेनलांनो गासैयावबो बेनो रल प्ले खालामो बेखायनो जों सानो खि सोलोंथाइया जोंनि इयुननि मोनसे गिदिर ओ गिदिर मेन रल प्ले खालामो लोगोसे सोलोंथाइयानो जोंनियावहाय जोंनि जिउआवहाय रांखान्थि राजखान्थि बा बायदिसिनायावहाय जोंखौ गोबाङैनो हेफाजाब होयो बेखायनो आं सानोखि जोंनि ओ बर' माहारिनि गेजेरावबो सोलोंथाइनि गोबां गोनांथि जिहेथु जोङो गोदोनिफ्रायनो मिथिबोदों जोंनि आजौ आजैमोननि समावहाय बे सोलोंथाइया बांद्राय‌ ओ गोहोम खोख्लैनो हाया ओ गोहोम खोख्लैनो हायाखैमोन मानो होनबा गोदोनि दिनाव गासैबो गथ'फोरा बा फैसानि आंखाल बा जानो गैयैनि थाखाय बांसिनानो आरो लोगोसे फरायसालि गैयैनि थाखाय आरो लोगोसे जोंनि गावबा गावनि रावजोंहाय जोङो सोलोंथाइ लानो मोनैनि थाखाय फरायसालिनि आंखालनि थाखाय बांसिनानो सोलों थाय लानो मोनाखैमोन नङा होनबा।
औ नंगौ नंगौ नोंथां बुंनाय खोथाया सैथो ओ जेरैबायदि सिगाङाव बेबायदि खाबु फोरखौ मोनाखै नाथाय दायो दानि मुगायाव बेबायदि खाबुफोरखौ होनाय जाबाय। ओ बर' रावआवनो आनजादफोरखौ होनायबो दानिया सुबिदा हारि दङ बेनिखाय दानि गथफोराबो जोंनि बर'हारिनि गथफोरा बेबायदि आन्जाद
औ।
फोरावबो बेबायदि सुबिदा मोननायखाय दानि जुगायाव दानि जुगाव ओ दानि गथफोरा जौगासारनो हादों होनना आं सानो बेखौ।
औ थारैनो नंगौ। मानो होनबा बे सोलोंथाइजोंनो जोंनि बर' न खरनि साफा साफा न खरावहाय साफा साफा गिदिर मानसिबो जानो हा-हाबाय हानायखौ नुनायसै नुदोंसै जोङो दानिया लोगोसे गिदिर गोलाव जानानै गावनि न खर खुंलांनाय आरो लोगोसे जोंनि बर गामि, बर समाजखौ, बर माहारिखौहाय मुंदांखा बा नामदांखा खालामनायावबो ओ गोबाङैनो जोङो दानिया नुनो मोनोसै नङा होमबा।
औ नोंगौ नोंगौ।
ओ जोङो नुयो बे सोलोंथाइनि आंखालावनो माखासे सुबुंफोरना गोबां गियाननिबो आंखाल जायो होननानै मानो होनबा जेब्ला जोङो फरायसालियाव हाबजेनो अब्ला जोंनो फोरोंगिरिया फोरोङो फोरोंगिरिनि फोरोंनाय गियान बिसोरनि थिननाय आखल आखुखौ लानानै जोंनि माखासे नांगौ गियानफोरा जोङो बुथुमना लानो हायो नङा होमबा?
औ नोंगौ।
थिग बिब्दिनो फोरोंगिरिनि गियान बा बिमा फानि गियान बिमा फानि आखल थिन्नाय बायदिसिनाजों जोंनि फरायसालिनि थिननाय आखल गियानजों जोंनि ओ गियाननि बाख्रिया बांसिन बारायनो हमो। बेफोर सोलोंथाइजोंनो जोङो ओ समाजावहाय थावरिनो थाखाय गोबां सोलो मोनो। बेफोरजोंनो जोङो रां खामायनायनि आयदायावबो जों गोबाङै जौगानो हायो बेखायनो आङो सानोखि सोलोंथाइखौ जोंनो साफ्रोमनोबो नांगौ होननानै नङा होमबा?
देरनानैल सोलोंनाय बे नङा। ओ सोलोंथया जोंङो जे ब्लानिफ्राय गोरलै, जोब जेब्लानिफ्राय जोङो बिमानि आखायाव देरबोयो, बिमा बिफानि आखाइायाव देरबोयो अब्लानिफ्रायनो जोंनि सोलोंथाइया जागायजेनो। आरो जोंनि सोलोंथाइया जोंनि बिमा बि फानि गेजेरजोंनो जागायजेननो बिसोरनो जोंनि ओ सेथि मा होनगोन टिचार हिसाबै जोंखो गाइद खालामो सासे फोरोंगिरि हिसाबै जोंखौ ओ दैदेनलाङो। फार्स्ट ओ फोरोंगिरि होनोब्ला जोंनि बिमा बिफायानो जायो जोंनि थाखाय। बेनिखायनो सोलोंथाइआ ओ जोंनि बे गुदि सोलोंथाइया जोंनि जोनोम जानायनि उननिफ्रायनो बियो जागायजेनो होननानै आं सानो।
थारैनो, माखासे सोलोंथनि आंखा लावनो दानि गथ फोर बा दानि ओ जोंनि ओ गोदान जोलैफोरा माखासे जेंना, माखासे खैफोदाव गोलैनो ओ गोलैनो हमो नङा होमबा? बिसोरो गियाननि आंखालावनो गावसोरखौ स हमस हायैयावनो दानि जुगाव गाज्रि बुस्थुनि बेबहार खालामनाय जेरै ड्रागस, गान्जा बायदिसिना बायदिसिना लोंनग्रा फेग्रा मुवाफोरखौ बाहायनो हमो। नङा होमबा?
औ नोंगौ नोंगौ आंबो बेबायदि गोबां नु दों। बेबायदि ओ जल सेंग्रा सिख्लाफोरा बेबायदिनो फरायनायफोरखौ गारनानै ड्राग्सनि ड्रागस लों ड्रागस लानाय जौ लोंनाय बेबायदियाव फानजारियाव गोलैनाय थानाय नुनो मोनदों। बिसोरो गावनि ओ जिबनखौनो बेबायदिहै ओ संहार खालामना लानो हानायखौ नुदों आङो। बेबायदिनो सोलोंथाइनि आं खालावनो आं सानो बेफोर गासैबो जादों मानोना बिसोरो सोलोंथाइयाव जुदि गोसो होनाय मोनबा बिसोरो मोजां सोंलों थानाय मोनब्ला दायो बिसोरनि जिबना ओ मोजां लामायाव थांगौमोन खोमा बेबायदि ड्राग्स लानाय आरो बेबायदिनो जुवा गेलेनाय बेफोराव थाङा लाफा मोजां लामाथिंहाय आवगायगौमोन खोमा बिसोरनि जिबना।
औ बेफोरनि बागै नोङो बिसोरखौहाय जेनेबा ओ पेरेन्टसनि ओ मोजां गियान होनायनि आंखालाव सानो ना माबायदिनि आंखालाव जादों बेबायदि सानो?
बेथ' पेरेन्टसनि मोजां गियान होनायनि आंखालाव होननानै साना आङो मानोना जोंनि बिमा बिफाया उन्दैनिफ्रायनो जोंनो मोजां आखल मोजां गियानखौसो होयो। आं बेखौनो सानो कि बि सोरो गावनि गावनिनो गोरोन्थिनि थाखायनो बेफोर जायो मानो ना बिमा बिफाया मालाबाबो गावनि गथनि थाखाय गाज्रिखौ साना सानफ्रोमबो जेब्लायबो मोजां आखल मोजां गियानखौसो सोनानै होनो नागिरो बेखौ आं सानो स' बिनिखायनो बिथांमोननि बे बे फानजारियाव गोग्लैनाया बियो गावनिनो गोरोन्थि होननानै आं सानो। मानोना बेयाव रावबो रावबो फोरोंगिरिआ रावबो फोरोंगिरि आरो रावबो बिमा बिफानि दाय गैया होननानै आं सानो। मानोना सासे फोरोंगिरियाबो ओ गावनि फरायसा फोरखौ मोजां बाथ्राफोरखौसो फोरोंगोन बेबायदि गाज्रि हुदा गाज्रि आख खलफोरखौ फोरोङा आरो। बिमा बिफायाबो जेब्लायबो गावनि गथनि थाखाय गाज्रिखौ फोरोङा मोजांखौसो हामजायो बेनिखायनो आं सानो बे गावनिनो गोरोन्थि आ जुदि बि आ जुदि बिथांमोना सोलोंथाइखौ नाजावना लानो हाया। सै। आ बेखायनो आं सानो। आ बिथांमोना जुदि सोलोंथाइखौ मोजाङै मोजां नोजोरजोंहै लानायमोनब्ला बिथांमोना बे फानजारियाव गोग्लैयामोन खोमा होननानै।
औ थारैनो नोंथांनि बुंनायनिफ्राय आं गोबां गोजोननाय मोनदों नोंथांनि फिननायनिफ्राय बिब्दिनो जोङो सोलोंथाइखौहाय उन्दैनिफ्रायनो देरजासिम बा बोरायजासिम जोङो सोलोंथाइखौहाय लाबाय थानो हायो जेब्लालाखि जिउ दङ अब्लासिम जोङो सोलोंलांनो हायो जोङो मिथिगौ ओ बैसो जों माब्लाबाबो सोलोंथाइखौ रुजुनो हाया जेब्ला बैसो आ बैसो जाथारोबा जोंनि बैसोआ गोबांसिम जायो अब्लाबो जोङो सोलोंथाइखौ लाबाय थानो होननानै आ लाबाय थानो हायो होननानै जोङो मोनथिनो हायो नङा होमबा?
औ नोंगौ सोलोंथाया जोबनाय गैया थै जासिम सोलोंथाया थाबाय थायो। जेसां हायो जोङो सोलोंनो हायो ओ सोलोंनाया माब्लाबाबो जोबनाय गैया होननानै बेखौ मिथिनो मोनो। आरो नंगौबो सोलोंथाया जोबनाय गैया गोसोबानो जिबाबो जि समबाबो जि बैसोबाबो गोसोबानो गासैखौबो सोलोंनो हानायसो गोसोल' खालामनांगौ आरो मोजांनि थाखाय नाजानांगौ।
औ थारैनो बिब्दिबा दिनै बे बेनि बाथ्रा बा सोलोंथाइनि बागै नोंथांजोजों सावरायनानै आं जोबोर गोजोननाय मोन बाय अब्ला जोङो दिनैनि बे सावरायनायखौ औ अब्ला जोङो बे दिनैनि सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोनथनोसै। बै होमबा। थेंकिउ गोजोन्थों औ।